खोनादोंना?
अ खोनादों दे बुंलाय टपिकआ मामोनलाय मानि सायाव रायलायगोन होन्दोंमोन। हेलौ
हेलौ
अ दे बुंनाय टपिकखौ हेलौ खोनादों दे बुं
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों बुं
खोनादों खोनादोंना हेलौ
अ खोनादों दे बुं खोनादों खोनादों
औ
खोनादों दे बुंनाय
ओ ओ नोंथांना सम दङ दङ ना?
दं दे सम दं बुं-बुंनाय
औ सम दङना नोंथां?
अ दं दे सम दं बुं बुंनाय नोंथाङा बुंनाय
ओ दे ओम होमबा जोंनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे सावरायदोनि बेदिन सावरायदोनि ना होमबा।
औ दे
हेलौ
दे खोनादों नोंथां बुं
ओ ओरैनोथ‌' जोंनि ओ बर' समाजावहाय ओ बर' बर' हारियावहाय ओमफ्राय ओ दख'ना गामसा गानो ना होमबा ओ ओमफ्राय नो-नोंसोरनि ओनसोलावहाय‌ आथिलाव दख'नानि बाहायथिया ओ दा गोबाङैनो दं ना खमायनानै दं?
अ जोंनि बे ओनसोलावथ' दानाय लुनाया जोबोर सलिबायानो थायो। सानफ्रोमबोथ' बुंनाय थाङा ओ नुनो मोनबाय थायो आरो जोंहा सम सम नुनो मोननाय जायो जेरै गामसा जेरै जों बिहान दानाय नुयो दख'ना दानाय नुयो बेबायदि आइजोफोरखौ लामायाव सोंनाय नुनाय नुबाय थायो आरो बिदिनो। सानफ्रोमबो नङाबाबो दान मोनसे बा दान मोननैनि उनाव जों नुबाय थानो मोनो आरो गामिफोराव। आनखि जोंहा आइमोना आइमोना आगै मोनहानो दाबायथायो आरो गामसा यानो जा दख'नायानो जा बिहानानो जा बेफोरखौ दानाय नुबाय थायो आरो जों दा। उम नोंसोरनि ओनसोलफोरावलाय बिदि ओ नुनो मोना मोना? खोनादोंना नोंथाङा? खोनादोंना नोंथाङा?
औ
हेलौ
औ
हेलौ खोनादों ना नोंथाङा?
हेल'
सा जोंनि ओनसोलफोरावथ' आथिखालाव दखान दानाय एबा जि दानायानो खमाय खमाय
औ
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों खोनादों फोरमायलाय
औ
खोनादों नोंथां बुं
खोनादों ना
खोनादों उम खोनादों नोंथां बुं। खोनादों खोनादों नोंथां।
खोनादों नोंथां खोनादों बुंबाय था।
बोथ' जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव द'खना दानाय एबा जि दानायनि अनजिमाया जोबोद खमायलांबाय आरो ना।
औ औ
गोदोनि दोरोङारि समाजाव जेरैबायदि बर' आयजोफोरा दख दख'ना एबा जि जोम दायोमोन। आथिखालाव जों गोबां खमायलांनायखौ नुनो मोनबाय आरो।